ओइ आब'
औ बिनानाव बुं।
ए मा खामदों?
ओ दासो मावबादा लाखानाय न'आव सफैदों। नोंहालाय मा खालामगासिनो बिनानाव?
दङ ओरैनो आं जिरायनाय।
फुगि नामा नै आमैमोनहा।
दंङ। आइ दं, आफा दं। बिनानाव दं।
ए।
नोंहालाय सोर सोर दं न'आव?
बाबा
दा थांजागोन दे बे माइ गायनाय बोथोर समाव ज' माइ गायहैनो। खेबसेनि बादि। होसोलायनाया हाब्रुजों लासाव गेलेलायनाया ओमफ्राय नोंसिनिथिं जा बेलायाव दंथारोब्रा।
बेलावहाय दङ दंनाया।
बेलावखौनो जा गियो आङो।
औ।
बेलाव होनबाथाय लेवार बेलाव बे मोननै बुस्थुखौनो जा गिखायो। जोंनावबो फै फाला बदल गायहैगोन जोंहा।
थांनाय जाबा थांसै औ नायसै। बेसे गोजौ जो गोजौ जाखो? जियालाय नोंसिना?
जोंना दाबो जौवाखैनो। गाहाय गाहायावनो दङ। अखायाबो नै गैला। औ।
आमथिसुवानि सिगां गायजागोनदां जोंना। गोजौ गोजौ जाबायानो।
बिदिनोबाथ' मोजां माइ गायनायाव खान्थाल लांनानै जाहैनो थाइजौ खाजि आरामनो दुब्लिबारियाव।
ने आनारसआबो जोंना मोनसिगोनानो राबाय जाजासि सिगोन एसे गोबाव थाबावबानो।
जोंना दाबो गोलै गोलैसो। मोनाखैनो।
थाइजौ गैया आमफाय जोंहा खान्थाल दं आनारस आमफाय उसुमै दं।
अ मा उसुमै?
ओइ गल गल बे फिफाङाव थायो गोलाव गोलाव थायोना।
ए नु
लिरखबो होननो लिर खबो होनो। उसुमैबो होनो।
सुमाय ना मा होनो बेखौ उसुमै होनो आरो?
औ जोंनिथिं उसुमै होनो।
ए। खुसुमबायबो होनथि होनो जों थिं लेर ख' जोना गैया थायाखै एबार लेर ख' आनो।
फिफां फांनै दं जोंना।
ए।
उम।
थाइजौआलाय जानो आन्था दंमोन आमफाय गैला आरो मोननानै सिरिजोब्बाय। बोथोर गेबि जाथ
दिनना दंमोन सिगाङाव बिफां फांनाय ओमफ्राय दानफैबाय फानहरबाय
हम
बिसौबो गैला सिगाङावसो दंमोन
उम
हाथायाइाव लिथिख'
बाजाराव सोंदावनोनो हाया दामा
से किल'आवनो नैजौ बाजि दं नामा लिसुवा
औ
दाखालै माबायाव सोंनायदोंमोन बाजाराव
जोङो न' खाथियाव दंलाबायो बाजै उनाव ओमफ्राय जानायानो जाया गोजौ गोजौआवसो
गोजौ गोजौबाथाय हाननो दिगदार सेवनानैसो सिरिलाबायो
मा ओंख्रि संखो
ओंख्रिया आलुजों मैद्रुसो संगासिनो दं आइ संदों
नोंस्रालाय मा जागोन
जोंना अनला अनलाजों मेवाइ ओमफ्राय सबाय बिमा फाजा एवनो नागिरदों।
बा गोथाव बर'नि ओंख्रि अनला नामा?
दहाइ सानैसोमोन अनलाया बुरजा ना। बेनो ओमफ्राय दा सबाइ बिजोङा भाजाल' एवनोसै। आरो
जोंना दाखालि जाखांबाय अनलाजों मेवाइखौ।
जानायानो जाया दिनैसो फास मेवाइजों
औ अमाजों नारजिसो जानो लुगैदों।
जागौ जाबायना जायैया।
ओमफाय दामानि बेरायनो थांथाराखै? जेरावबो
गैया थांनाय जायाखै नै दाखालिसो बै आमथिखायाव आब'नि आथिमंगल जाहैदोंमोन।
बै माबाया लिंहरदोंमोन आंखौबो ओमफाय गैया आंना राङानो गैजायाबा। थाङासै आं।
उम जोंबो प्रेसेन माबा गारिजोंसो थांदों अट'जों साफागुरिनिफ्राय गाखोनानै। साब्रैल' थांनो जों आलदा।
एह। थांनाय जायासै जोंहा।
उम।
आंहा जा सरलपारायावसो आराम थांनो लुुबैदों जायगाखौ नायनो। सिनारिफोरखौ सावगारिखौ।
बे साब्राखाथायावबो गोदान बै फख्रि माबा दंना गुवारनो बेयाव थांनो सानगासिनो ओ ओमफ्राय।
थौ मालाबा थांसै ज'नो लोगो लानानै
मालाबा थांनांसिगोनथ' आरो ओ मालाय दाखा खालि बैस्रा थांदों
सोर?
ओइयो उर्मिला मोना।
एह। बिसिना मालाय माबा दङ'। थांग्रा
गारि दं बिसिना मालाय।
उम। गावबागाव न'आव थाबा गोसो बायदि थांनो मोनो बेरायनो।
उम गैजाया ब्रा जोंहा।
उम।
दंबाथ' दसेनो अबेयाव दसेनो अबेयाव थांसै।
बि ओरै ओरै गुुबला ओरै गुब ब्ला बेरायबाय थागौमोन आंङो।
औ।
उम।
मालाबा जोंहा अट'जोंबाबो फिरफिलिजोंबाबो थांगोनलै।
औ। सरलपारायावबो जा थांनो लुगैदों उम साफ्राखाथाया खाथि खासो उम।
फख्रियाबो सोरबा मालिक दंदां गुवारथारना जा गुवार।
एह माबा लायो नामा हाबबाथाय?
लायानो लानाया गामि गेजेरजोंसो नोलै गामि गोथौ।
आन्दायगोनसै बे जों थांनांगौबा सासे नुनाय मान जाखानांगौ मानसिया
थांखांनायफोरखौसो लिंलांनांगौ ना?
औ
जा थांसोदों मानसिफो फ्राबो।
आरो बै नावआव आराम फामि बिबारावलाय बे बबे जायगायावथाय?
बेयो माबायावसो गवालपारा आथिंसो गवालफारायावसो बिदिनो औ गै
बे जायगायावबो थांनो लुबैदों आंखौ। फट' लानो ह सावगारि लानो
दा गैला खोमालै बिबारा गाज्रि जाजोब्बायसो होनदों अखाजों गैलासो होनदों
ए
बारोना बारलाथाय दा बायदियाव? दाखालि बे आब' सा बिथ्रिमोना थांदोंमोननो बिबारानो गैलासो हरदोंमोन आंखौ
हाग्रोदोंमोन
उम फन हरदोंमोन। दाखालै।
उम। रायलायानो ओरैनोल' नुनानै थादों। सोंहरासै आं।
मा होनो आरो मोनसे ओंखारबावदोंना बे आसस्था रिजर्ट ना मा होनो।
अ।
बै बङाइगावसो थानायथिंनो गवालपारा मोनहैहांनो बेबो।
माबा थांनाया दाखालि
आब' रोनसो थांनाया उम।
सोरजों थाङा बियो ओमफाय फटकखौ
फंबायफोरजों थांदों।
बिखौनोनि जा माबा होनबाय इयो आमफाय।
फंबाय ओमफ्राय माबा लोगोफोर फंबायनि लोगोफोर खोमा। बे मो खां खोबथेनाया बानायनायसो। थ' फट'गा जोंखौ नुहोलायाखै दसेल' नुहोलायदों। फाय हरबावो जोंनो।
आंबो नुदोंमोन दोननायाव।
थेक खालामदोंमोनरा बे आंखौ।
काजोलगावनिजों थांदों।
ए बेजों गैला।
उम।
गैलानो ओइस
जा गाबदो होनदो ओ दाख खालि होनहद दोमोन। बे नङा हो मा बाजों बानायनायखौ आं नैबे नामा आदा नामा होनना बुंनायाव बे नङा जा गाबदों आं दाख्लै खोन्था हददोमोन आंनो। जानो।
ए माबा बिनाबैयाव मा होनो। मास्टार हिनजाव दंखायनो।
ए।
जोंबो नुखाबाय आरो सिनायखायो जोङो बे माबायाव मा होनो। थाइजौगुरिनि हरै दालां गोजौआ। बिथिंहाय न'आ। पालासगुरि ना मा होनो बे गामिनि र' मास्टार मावोनो।
बेखायनोसो खेबसे खामानि मावबा लामायाव नुदों होननायया एखौ दोनलांदोंमोनदां।
औ-औ।
उम।
फरायसाफोरखौबो माने फोरोंनायावहाय सोरखौबा सोरखौबाबो माबायोहोननाय खोनादोंमोन आं एसे। जोंहानि बिनानावसो खोन्थादोंमोन।
ए।
जि मिनिट जाबाय जिसे मिनिट जासिगोन।
समा
सुखौ
जोबनायनि गाव हास। हारथिं दानजानायनि सिगां दाननांगौ होनदों। नामा
ओहो गावनो हारसिं दानखायोसो नो माथो।
माबायाव खोन्थादों गाव हारसिं। दानालासिनो एसे सिगां दानगोन बिदि। होनायखाय।
सोर
आदा द मोनाने इदाखदे।
दानसै होमबा एगार'। माबा जाबाय।
हरनोसै।
दानसै आं।
औ।
दोनथनोसै